हेल' नोंथां नोंथाङा फ्रिगं नामा?
फ्रि दङ।
नोंथांजों आङो दायो आबादनि बागै सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन।
ओ दानिया नोंथांमोननिथिं माबायदि आबाद मावो दायो मा आबाद मावगासिनो बे फोरनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथां?
औ औ ओ जोंनिखौथ' आबादा दायो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय ओ जोंनिखै दायो ओ बांसिनानो माइ आबादखौ मावगासिनो आरो। आरो माखासे बिदिनो फिथाइ सामथाइ ए बा मैगं थाइगंनि आबाद बेफोरखौबो माइ आबादजों लोगोसे न'आवनो ओरैनो ओ मावो आरो न'नि आन्था बा न' जानो आन्था ओ दा जोंनियावथ' बिदि एथबां माने गोबां मानेदि आबाद मावनाय गैया। आरो नोंथांमोननिखलाय दासान्दि मा मा आबाद मावगासिनो?
जोंनिथिंबो दायो दाथ' मोनथिखायो नोंथां दायो दैज्लां बोथोर नालाय
औ।
दैज्लां बोथोराव ओरै थाबाय माइ माइनि आबाद आरो फारसेथिं थांबाय मैगं थाइगंनि आबाद। आरो फारसे थिं थाबाय फिथाइ सामथाइनि आबाद बिदिनो गोबां आबादबो मावनाय जायो आरोना दैज्लां बो नि समावबो आरो माइयानो माइया गोबां गोबां रोखोमनि उम माइ थायो आरो ना बे माइखौ खायफाया जेरै बे माइफोरा जाबाय जेरै माइब्रा माइ जोसा माइ गया माइ बेफोरबायदि रन्जित माइ बेफोरबायदि गोबां माइ थायो आरो ना।
औ।
आरो बेफोर माइखौहाय माइ ब्रा माइखौथ' मिथिखायो मानि थाखाय गायनाय जायो। आरो आरो ओरै फारसेथिं मैगंनि आबाद बोथोरा जाहैबाय दा दैज्लां बोथोरनि समाव जेरै थाइबें सबाय बिमा बानलु आरो बाय गोबां बायदि बायदि मैगं मोननाय जायो आरोना दा दैज्लां बोथोरनि समाव दायो जोंनि थिं बेफोर बेफोर आबादानो गोबाङानो सोलिबाय दं आरोना। आरो मेसें बोथोरावबो गोबां आबाद मावनाय जायो मेसें बोथोरनिया जाहैबाय मेसें बोथोराव जेरै खुमब्रानि आबाद थायो आरो आरो नोंथांमोननिथिं मेसें बोथोराव मा मा माइ मा मा मा मा आबादनि मावनाय
जोंनियाव मेसें बोथोराव जोंनिखैथ' बिदिनो मेसें बोथोरावथ' बांसिनानो गोरान आबाद मावो। जेरै थास' बेफोरखौ मावो आरोना ओ जोंनिखै जोंनि जायगायाव। दा मेसेें बो थोरावथ' गोबां खम माने बिदिनो मैगं थाइगं बेफोरनि आबाद मावनाया आ दा नोंथाङा बा नोंथांमोननिखै ओ माइ आबादखौ माबायदि मावो बा मा मा रोखोमनि माइ आबादखौ माने मा मा रोखोमै गायो माने माइ आबादखौथ' गोबां रोखोमनि गायो नालाय जेरै माइब्रा माइसालि आसुमाइ बिदिखौ माबायदि मा मा माइखौ गायो आरो माजों गायो जेरै ट्रे टर मोसौजों हालौनाय बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। जोंनि जायगाथिंथ' गोबाङानो आथिखालाव ट्रेक्टर होनानै गायो आरो ना आरो जेन'बा ओ खारायनाय समावथ' ट्रेक्टर होनानै ट्रेक्टर होबाय आरो जेब्ला नाय जायो अब्ला अब्ला मोसौजों एसे एवज्रांनानै गायनाय जायो। आरो माइयाथ' गोबां रोखोमनि दङ जेरै माइब्रा माइ जोसा माइ गया माइ बेफोरबायदि दं नालाय। बेफोरबायदि माइखौ जेनेबा गयया मायफोरखौ गोबाङानो बोरै बोरै जायो आरो। आरो जेब्ला बे दला खासिया गिबियावनो माइ माइ बेनि उना
माइखौ फोनाय जासिगोन बिनि उनाव जेब्ला खोथिाया रज'यो खोथिाया गोजौ जायो अब्ला बेखौ फुनानै बै एवनाय जाय नायखौ
बेनि उनाव बे मायखौ आलदा आलदायै गायनाय जासिगोन आरो। जेरै माइब्रा माइखौं आलदा गायनाय जायो गया माइखौं आलदा गायनाय जायो। आरो बिदिनो जोंनि आरो मेसें बाथोरावबो जोंनिथिं बर' माइ मोननाय जायो आरो।
आ ह जोंनिखैथ' जोंनिखैबो बिदिनो माखासे आबादफोरखौ मावो ओ जोंनियाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावो गया आसु रनजित माने बेफोर फोर माने आबादफोरखौ माइ आबादफोरखौ मावो आरो आरो जोंनिखबो बिदि मेसें बोथोराव बर' माइ खौ मावनाय जायो आरो बिनि गेजेरजोंबो जों माने मेसें बोथोराव आबादखौ दिहुननो हायो आरो
उम उम
ओ नोंसिनिखै खासिया बा खासिया गा माने खासिया खोथियाखौ बांसिनै गायो नामा
औ नोंथां मानो होनोबा जोंनि थिं गोबां जायगायानो समाव
म
मानो होनबा खायसे खावसेयानो बोरि खावसेयानो दलहा जायो नालाय आरो जेनेबा बे बोरि बोरिथिं निवसिया गायनाय जायो आरो सासियाखौ मादै जायगायाव गायनाय जायोब बे निवसियाजों गाहाय जायगायाव बे नेवसिया खोथियाखौ
फुनानै गोजौ गोजौखा नालाय बेखौ दलहााजार गाय गोबां आरो जेब्ला अखा अखा हागोन माब्लाबा अखा बारा होनानायजों दैबाना जानानै दै दे अब्ला बेबायदि दै देरोब्ला बे खासिया खोथियाखौ
बे खोथियाव लोमनाय नङा आरो दैया लोमनो हाया
औ
आ निउसाइ खासि खोथिया गायोब्ला बांसिन फिथाइ मोननो हायो आरो ना
औ औ
औ
आरो
आबाद मावनानैसो बर'फ्रा गोबां बर'फ्रानो जिउ खुंयो बे आबाद नङाबा जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदि गाव गावनि थाखाय जानाय लोंनायनि थाखाय जेबो दिरुननो हायो
औ औ
आरो नोंथाङा मैंगं थाइगंनि बारै एसे
मगबो औ औ दाथ' दैज्लांबो बोथोराव माखासे मा होनो मैगंफोरनि आबादखौ मावनाय जायो जेरै थाइबें जिंखा बहल केरेला आरो खुमब्रा
लाव बेफोरनि आबादखौ मावनाय जायो आरो दा जोंनिखेबो बेफोर आबादखौ गोबां मावो ओ माने गोबां बिघा हायाव बेफोरनि माने मैगं थाइ आबादफोरखौ मावो दा जोंनिखै बानलु आबादखौबो दाबायदि माने गोबां मावो दा बानलु आबादखौबो जोंनि जायगायाव गोबां बिघा बिघा हायाव मावो ओ बानलु आबादनि गेजेरजों माने जों गोबां रां खामायनो हायो आरो ना दा बानलु आबादानो जोंनि जायगायाव माने गुबैयै बा बांसिन मावजानाय आबाद आरो जोंनि जायगायाव बांसिन बानलु आबादखौ मावगासिनो आरो ओ दाथ' मा होनो दैज्लां बोथोराव गोबां अखा हायो नालाय बे अखा हानायनि जोंनाव मे बानलु आबादनि थाखाय गोबां मोजां जायो ओ जेनेबा अखा मोनोब्लाथ' गोबां मा होनो आबादफोरानो मोजां जायो नालाय बेनिखायनो बांसिन आबादफोरखौ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो आरो
औ
नोंथांमोननिखै बानलु आबादखौ मावो ना मावा
औ नोंथां जोंनिथिंबो बानलु आबादखौ गोबां मावनाय जायो मानो होनोब्ला बानलुनि बानलुनि बेसेनाबो बारा जाहैबाय नालाय बानलु आबादखौ मावनानै गाव गावनि जिउ खुंनो हायो आरो आरो जोंनिथिं दा दैज्लां समावबो थरमुस आबादबो मावनाय जायो आरोना मानो होनोब्ला दैज्लां जां समब्लाबो गोबां गरम गोबां सानदुंनि थाखाय मानसिफ्रा बेराद गरम जानायजों थासावनो हाया फोरबाय जायो आरोना आरो बे थुर मुसा आबाद थुरमुसा आबादखौ मावनानै थुरमुस जानानै मानसिफ्रा गोबां थाजिम मोननो हायो आरो गरम बे थरमुस फिथाइया गुसु नालाय बेखौ जानानै गोबां आराम गोबां थान्दा गावखौनो गावखौनो थाग्रा मोननो हायो आरो ना बेनिखायनो थुरमुस आबादखौबो जोंनिथिं गोबां मोननाय जायो दे दोनथ'नोसै होनबाना नोंथां नोंथांजों रायलायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय
औ औ औ दे